हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा न'वावनो दंथ'यो ओरैनो दंथ'यो।
औ औ होनबा बिदिब्ला नोंथां दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव फंनैसो सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन दे।
ओ नोंथां जों बयबो मिथिखागौ मिथिंगायारि सम्फदजों सुबुं माहारिया माबायदि सोमोन्दो दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै दिनो जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनिनो मोनसे बाहागो जायो जायखौ जों औवा होननानै मिथिनाय जायो। दा बे औवानिफ्राय जों सुबुं माहारिया ओ संसार जानायाव माबायदि रोखोमै बाहायगासिनो आरो बे औवाया ओ जों सुबुं माहारि माबायदि मदद होबोदों बेफोरनि बा गै दा ओ फंनैसो सावरायनानै बा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन दे ओ। औवा होनोबाथ' ओ जोंनि समाजाव गोबां गोहोम माने मदद होबोदों औवाया रोखोम जे बिफां दा औवानिफ्राय जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। औवा होननानै बुङो ब्ला औवाया गोबां रोखोमनि थायो। जेरैहाय औवा गुबै औवा थाइ औवा ज्लाउ औ बेनिफ्राय गुबुन गुबुनबो दङ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुङै मिनथियो। जेरै आरो हाजोआव हा जोनि औवा गोमो थायो। दा औवा ला नानै औवा गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो।
उम उम
औवाया खालामो दा औवानि फ्राय गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों औवानिफ्राय लेखा बिलाइबो दिहुनो।
औ-औ
औ दा जोंनि समाजाव गुबैयै आरो गोबां आइजें आयलाबो ओ‌ औवानिफ्राय जों मोननो हायो। जेरै जों औवानिफ्राय ओ जोंनि माख माखासे आइजें आयला जेरैहाय जेखाइ खबाय सेन खादा सेन जोंनि संसार जानायाव जा खिनि नांगौ गोनां जानाय बेफोर आगजुखौ जों औवानिफ्राय मोननो हायो दाबो आरो औवाखौ फाननानै जों गोबां रांबो आरजिनो हायो। ओ आरो औवाजों बा माने आइजें आयलाखौ फाननानैबो जों गोबां रांखावरि मदद मोननो हायो।
औ
दा औवा होननानै बुंब्ला बर' समाजाव गोबां मददखौनो मोनो होननानै जों ओ बुंनो हायो आरो नैबे दो- जां बोथोराव जों दा औवा गुबैनि जाखिनि औवा मेवा ओ बेखौ जोङो ओ जानाय जायो ओ बेखौ जों गल्ला ओंख्रिजों जानाय जायो आरो आथिखालाव बेखौ आसार हिसाबैबो ओ दोननायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे ओ औवा गुबैनि मेवाखौ नों बोथोर मोनफ्रामबो मोना नालाय औ बे बेखौ माने दैज्लां समाव मोननायावनो माने बेखौ आसार खालामनानै मेसेङावबो माने जाहैनाय सुबिदाखौ लायो आरो औ दा दिनैनि मुगायाव जों औवा खेथि खालामनायखौबो नुसै मानो होनबा औवानिफ्राय जों गोबां मुलाम मोननो हायो नालाय माने औ औवानि औवानि ओ ओ आबादबो मावो ओ आबाद मावनानै गोबां गावनि जिउखौ दागासिनो दङ बे हिसाबै औवा औवानि आबाद मावनाय जायो आरो
औ
ओ नोंथाङाबो ओ औवानि बाहायथिनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो
अह होगोन दा नोंथां सोंनाय बायदिनो औवानि बागै फंनैसो फोरमायनो थिनदों थिननायलाय उम औवा बुंनो थाङोबा जों सुबुं माहारिया बयबो मिथिखागौ बियो मोनसे मिथिंगानिनो सम्पद जाय औवाया जोंखौ दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जाय जों सुबुं माहारिया जेब्लानिफ्राय ओ संसार जाबो दों बा जेब्लानिफ्राय जों थांनानै दङ बै समनिफ्रायनो औवाया जोंखौ मदद होबोदों दा ओ बुंनो थाङोब्ला औवाया ओ जों सुबुं माहारिनि ओ समाजाव बा संसार जानायाव गोबां मदद होबोदों जेराव जों जाय जेरै जि खामानियाव औवानि गोनांथि बे औवाया बेवहाय खामानि होदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा संसार जानायाव ओ मा होनो मोनसेल' बा मोनसेल' आइजें बा मोनसेल' बुस्थुनि गोनांथि जोंहा गोबां बुस्थुनि गोनांथि जायो दा बेवहायनो जोंहा औवाया नोजोर होनो थाङोब्ला जोंनो जोंहा ओ माइरं सालिनो थाखाय सानद्रि नांगौ जायो बेबायदि थिग बिदिनो संग्रायबो नांगौ जायो माइ जावनो दा बैफोर ओ सान्द्रि आरो संग्रायखौ जोङो औवानि गेजेरजोंनो बानायनानै मोननाय जायो आरो बेजों ला लोगोसेनो जोंहा ओ औवाजों गोदोनिफ्रायनो गोबां न' बां फामुं बायदि रोखोम लुनानै थाबोनाय औवा गैयाब्लानो जों बै समाव ओ बुंनो थाङोब्ला थानो थाखाय जोंहा फामु लुनोबो जेबो राहा गैयामोन।
औ नंगौ।
औ जेराव जों औवानि मदद लानानै थाग्रा न' थाग्रा खुलि न' लुनानै जोङो ओ अखा बार बायदिनिफ्राय जोङो गावखौ रैखा खालामना लाखिनो हादों आरो।
थारैनो थार बाथ्राखौनो बुंदों।
दा नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो औवाया मोनसेल' रोखोमनि नङा। औवाया मोननै मोनथाम मोनब्रैयालागै दङ। गोबां रोखोमनि दङ जायखौ जों औवा बुरखा औवा गुबै आरो औवा थेरेबो बुङो। आरो ओजोंहाय जोंहा हाजोनि औवाबो दङ। बिदिनो बायदि बायदि ओ दङ दा उम जोंहा औवाखौ आबाद बा औवानि आबाद मावनानैबाबो खेथि मावनानै औवानि आबाद मावनानै जोंहा गोबां सुबुङानो औवाखौ फाननानै रां आरजिनो हादों आरो बे रां आरजिनायजोंनो ओ न'खरबो दागासिनो नुनायाव
औ औ दा औवा आरो जोंनि ओ बर'नि गुबै धोरोम बाथौबो औवाजों खेबनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
औ औ दा औ वाया औवाखौ लानानै नोंथांमोननि समाजाव माबाफोर फोथायनाय बा माबाफोर हाबाफारियाव बाहायनाय जायो नामा?
औ दा नोंथां सोंनाय बायदि आं बांद्राय एथबां बेबायदिखौ गुरुकथ' होनाय जायाखै नाथाय थेवब्लाबो जोंनि जोंनिखैल' नङा दा जेराव जों सुबुं माहारि दं बेवहायनो औवा औवानि गोनांथि दं होननानै आं बुंनो हायो। बुं ओ बुंनो सानो। मानो होनोब्ला बि ओ जि बुस थु मानसिनो थांना थानायाव नांगौ जायो बैफोर बैफोर बुस्थुफोरानो बुंनो थाङोब्ला जों गासैबो ओ बुस्थुखौनो जों मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो बुथुमनानै लानाय जायो। दा बे मि थिंगायारि सम्पदाव जोंहा औवायाबो गोलैयो बिनि थाखायनो ओ जों ओ संसार जानायाव बा थांना थासान्दियाव गोनांथिया थाबाय थागोनखौ आं हुरो आरो।
औ औवा औवानि गोनांथिया माने जोंनि समाजाव जोबनाय नङा आरोना।
औ जोबनाय नङा नोंथां थाबाय थागोन।
जों बेलागुर लुनाय जायो नामा मागोआव
अ बेलागुर लुयो नोंथां
औ औ बेखौथ' औवाया गोनांथार ना? औवा नङाब्ला बेलागुर
औ नंगौ गोनां दा जों ओम मा होनो नोजोर होनो थाङोब्ला बेफोरबायदि जों जेनेबा ओ बेलागुर लुनाय बायदि न' बां लुनाय बेफोरावथ' बियो ओरैनो गोनांखा आरो बेजों लोगोसेनो जों सुबुं माहारिफोरा थांना थानो थाखाय बा न'खर समाज ओ न'खर सालायनो थाखाय जोंहा रांखावरिनि गोनांथि जायो दा बैफोर रांखावरि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो जों सुबुं माहारिया ओ आबाद मावनानै जायो आबाद मावनांगौनि गोनांथि थिबो जायो दा बै आबाद मावनायाव जोंनो ओ औवानि जोबोर गोनांथि जायो।
औ औ
जेराव जों मैगं थाइगं गायोब्लाबो औ औवा मैगं थाइगं गायोब्ला जों जेवरानि गोनांथि जायो। लोगोसेनो जोंहा ओ औवानि बैसां मैगंनो बैसां लुना होनांगौ जायो। बिदिनो बायदि बायदि नुहुरो आरो नाहरनो थाङोब्ला
औ औ थारैनो औवाया जोबोद गोनांथि नङा होमबा? आरो गोदोनि दिनावथ' औवा नङाबानो न' लुनो हायामोन।
औ औ
औ औ होमबा जोंनि समाजाव औवाया गोबां मदद खालामो गोबां जोंखौ हेफाजाब होयो। ओ औ ओ दा औवाखौ ओ आबाद मावोब्ला ओरैनो माबायदि मुलाम्फा लामफा मोननो हायो?
औवाखौ आबाद मावोब्ला मुलाम्फाथ' गोबां मोननो हायो मानोबा मानो होनोब्ला जों औवाखौ खनसे ओ आबाद मावोब्ला बेवहाय जोंनो जेबो ला रासायनारि केमिकेल गोनां मोनसे जेन'बा मेदिसिन बुङो जायखौ बेफोर जेबो जोंहा गोनांथि गैया औ जायखौ जों आबाद माव खांनायनि उनाव जों ओ देरसान्दि समहालागै जेन'बा साफ साफायै साखोन सिखोनखौ लाखिनांगोन । थेवब्लाबो एथबां मानि जोंहा बेवहाय ओ खस्थ' बा टाइम बा सम होबाय थानो गोनां जाया बिदिनो गेजे गेजेर जेराव जायखौ ओ हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जों बोस्रांना होनांगौ जायो । फोर बोस्रांखांनायनि उनावथ' गाव जेब्ला ओ गिदिरनि महर लायो अब्ला बेव हाय जेबो गोनांथि जाया माने बेफोरनि
औ औ मान औ माने गुबुन खेथि बायदि गुबुन आबाद बादि हासार बा मुलि बाहायनांगौ गोनांथि गैया आरोना । औ
खम खम बेसेनावनो माने जों बिनि फ्राय मोजां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ।
औ औ औ ओ बिदिब्ला ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दा बे दसे सम खौ होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ।
औ औ साबायखर थाबाय
औ दे होमब्ला ।